औ खोनादों ए नों नोंथांखौ कल खालामनाय जानो जाबाय नोंथांनि जेनेबा गायनाय फुनायनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायजागोन नामा
औ सावरायजागोन नोंथां
औ मोजां दोङोबा नोंथाङा
औ आं मोजाङैनो दंथारो नोंथां नोंथाङा माबोरै दं
दं आं मोजाङैनो दे गायनाय फुनाय बुंबोलाथ' जोंनिया बयबो सुबुं माहारियानो जेरै आबाद आबादानो गाहाय नङा होनबा
औ नोंथां
आबाद बुंब्लाथ' जेरै माइखौ गायनो थाखायबो जों गिबियाव माइ माइखौ जावनानै माइ माइलि बुङो बेखौ माइखौ जावनानै बेबायदिनो दैयाव सोमना दोनो सोमना दोननाय बेखौ
साननै बा सानथामनि उनाव दैनिफ्राय दैखांनानै आरो बेखौ दिखांनानै एसे थालिर बिलाइ बा ओरैनो बस्था बिदि खोबनानै दोननानै गाजा ओंखारबा बेखौ हालेवनानै नानै ट्रेक्टरजों बा मोसौजों बेबादिनो हालि एवनानै हाखौ जों समान खालामनानै मै होनानै बेयाव बे माइखौ सारनानै खोथियाखौ फोनाय जायो आरो
औ नोंथां
नोंथांनि ओनसोलथिं बेबायदिनो माबायदि खालामजायो माइ आबादखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो खालामनाय जायो जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायदों जिहेथु माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखायोना ओ माइ सुबुं माहारिया जोब लानिफ्राय थांना थाजेननो रोंदों बा जेब्लानिफ्रायनो ओ न'खर दानानै समाज दानानै थांना थाबोनो रोनदों बे समनिफ्रायनो सुबुं माहारिया आबाद मावनानैबो जाबोदों बे आबाद मावनाया आबाद मावनायाव गाहायैनो माइ आबादखौनो लादों। गासै सुबुं माहारिफोरानो आबाद माइ आ आबादखौनो मावनानै जायो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबादखौ मावो आरो जोंनि बर' समाजनि बेलायाव बा बर' सुबुंफोरनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला जों गाहायै ओ बर'फोरखौहाय आबाद गाहाय समाज होननानै मिथिनाय जायो आरो ओ बेयावहाय बर'फोर बर'फोरा आबाद माइ आबादजोंनो थांनानै थायो माइ आबादखौनो ओ गाहाय आबाद महरै गोदोनिफ्रायनो मावबोदों आरो आथिखालसिमबो मावबोगासिनो दं मानोना आबाद गैयाब्लानो जों थांनानै थानो हाया ओ माइ माइखौ बायनो थाखायथ' गोबां रांनि गोनांथि जायो बेखायनो गावबा गाव न'खरावनो माइ जानो आन्थाब्लाबो उम गासिखौबो माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो खोथियानि गोनांथि जानानै फैयोना बे खोथियाखौहाय गिबियावनो माइज्लिखौ सोमनानै दोननानै ओ सानसे बा साननै बिदि सोमनानै दोननानैहाय उनावहाय बोखांनानै बेखौ ब ह्तायावनो सोमखानाय जायो नालाय मालाबा बस्था बिथां बुंनाय बायदिनो लाइ बिलाइ बिदि खोबनानै दोननाय जायो आरो जों थिंहाय बांसिनै ओ बस्थायावनो बे फाथोनि बस्थायावहाय खोबनानै सोनानैहाय दोननाय जायो आरो जिहेथु ओ फाथोनि बस्थाया मोजांसिननो मोजांसिन जायोनो आरो। बेबायदिनो आरो गाजा बेरायनायखौबो नुखायो नालाय बे ओंखायनो जेब्लाहाय ओ माइखौ बोखांनानै दोनबाय बेनि बेनि उनखालिहाय माइखौहाय गाय खोथियाखौ फोहैनाय जायो आरो बे फोमोननानै दोनखानाय दुब्लियावहाय खोथियाखौ फोनाय जायो आरो जेसेबां नों जाय नख जेसेबां जायनो जेसेबां माइ आबाद खालामगोन बेनि हिसाबाव बिनि आनदा माइखौहाय खोथियाखौ फोनाय जायो आरो
नंगौ नोंथांनि ओनसोलाव आरो सोंबाव जागोनना नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदिनो आरो माइनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुनथ' आबाद मावनाय जायो नङा होनबा दा जेरै जानाय मैगं थाइगं जा बा बिदिनो गुबुन गुबुन रो आबाद मावनानै जेरै जा गोथाङैबो जानो हानाय संनानैबो जानो हानाय जेरै जोगोनार बा लेस्रा थाइसुम थाइबें बेबायदि गोथां बानलु बेफोरखौथ गोथाङै आबाद मावनायबा आबाद मावनाय बुङो बेबायदिनो नों ओनसोलथिंबो बेबायदि गोथाङै जानाय बा संनानै जानाय बिदि आबाद मावनायखौ ओनसोलाव नुयो नुगोन नुयो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां थारैनो ओ जिहेथु जोंनिया आबादजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिदिनो आबाद गुबुन गुबुन आबाद मैगं थाइगंनि बा गुबुन गुबुन बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेजों लोगोसेनो बर'फोराहाय ओ बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जेनेबा ओ दैलां बोथोरनि दैलां दैलां बोथोरबा दैज्लां बोथोराव जानाय मैगं थाइगं आरो मेसें बोथोरबा मेसें बोथोराव जानाय मैगं थाइगं बेबायदिनो ओ फोनानैहाय जानाय बो फैयो आरो जेनेबा आबाद बेबायदि मैगं आबाद फोनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोरावहाय ओ दैज्लां बोथोरावहाय बेबायदिनो जोगोनार बिदिनो भिन्दि लेस्रा बानलु बेफोरबायदिखौ फोयो आरो जोंनि ओनसोलावबो आरो बेनि अनगायैबो मेसें बोथोरावहायबो ओ मेसें बोथोरावहायबो बेबायदिनो बिलाहि आरो आलु बायदि बायदि बेबायदिनो बायदि रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेनेबा ओ बर'फोरनावहाय माइ आ आबादनि अनगायैबो बर'फोरनि बे नखरनि बारि बागानफोराथ गोबां बेबायदि गिदिर गिदिर थायो नङा होमब्ला बेयावहायनो बायदि रोखोमनि मैगंनि आबाद मावनायजों लोगोसे गय थालिर बेफोरबायदि बागान थानायखौ नुनो मोनो आरो औ दा नोंथाङाबो नोंथाङाबो बे आबाद मावनायनि जेनेबा आबाद मावनायावहाय आबाद मावनायावहाय माइ जेनेबा माइ आबादखौनो हमबाय बे माइ आबाद मावनायावहाय मा मा खान्थि बा मा मा आगजु बाहायनानै माइ आबाद मावो एसे बुंनानै होदो नोंथां
औ बेबायदिनो माइ माइ आबाद मावबोलाथ जोंनिया गिबियावनो ट्रेक्टर ट्रेक्टर गोदोनि दिनावथ मोसौ दंमोन दानि दिनावथ गोबां ट्रेक्टरजों एवनाय जायो नङा होनबा बेबायदिनो खोथिया फोखांनानै खोथिया फोखांनानै हाल हाखौ एवो सैथाम बा सैब्रै बेबायदि सैथाम सैब्रै एवबासो गायनो हानाय जायो नालाय बेबायदिनो हा हाखौ एवनानै बेबायदिनो खोथियाखौ फुना लानानै बा गायनो थाखायबोथ मानसि नांबाय बेबायदिनो हा हा हिसाब लानानै जेरै साबा साब बिगा जेबा सानै साथाम बेबायदि लानानै खोथियाखौ माइखौ खोथियाखौ गायनाय जायो बे खोथियावबो गायनो फोनबाल'सो जाया नंगौ ना बेबायदिनो बेयाव बेयाव हासारबो होनाय जायो जेरै इउरिया हासार पटास बेबायदिनो हे बिदि बाहायनाय खौ नुनो मोनो आरो नंगौ ना बेबायदिबासो फिथाइया माइ आबादा मोजां जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि जानानै बेबायदिनो आरो हालजों एवबाथ' जोङो जेरै नांगोल हालेदेबा नांगोल बा मोसौ जों दा बेबायदिखौथ' लुरु बेबायदिखौ नांगौ जायो जोंनिया बेबायदिनो हालेवनाय समाव बेबायदिनो एवखांनानै बा खो माइखो गायखांनानै माइआ मोनबोला बेखौ हानोबो थाखायथ' मोनसे आगजु नांगौ जायो नङा होन
नंगौ नोंथां
खासि बे माइखौ हानो थाखाय खासि खासि बाहायनाय जायो खाासिजों हानानै बि खौ आर लाबोनो थाखायबो बावखा बावखा नाम बेबायदिखो जोङो माइखौ लाबोनो थाखाय बा थेला बा टेक्टर जों बे माइखौ जोङो न'आव लाबोयो लाबोनानै बा माइनाग्रा मिसिं ओंखार नङा होमबा दानि गोदोनि दिनावथ' मोसौजों नायोमोन दानि दिनाव ओ माइ नाग्रा मेसिंबो ओंखारबाय बेबायदिनो नानानै नानाय खौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि बेबायदि माइखौ हानानै बा लाबोनानै न'आव मा मा माबायदि लाबोनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे
औ थारैनो नोंथां ओ माइखौहाय गिबियावनो जोङो गोदो गोदायनि मुगाखौ नायोब्ला गोदो गोदायथ' बांसिनै टेक्टर बिदि बाहायनाय गैखायामोन ना टेक्ट गोदोनि दिनावहाय गै गैयामोन नालाय बेनिखायनो मोसौजोंनो हालेव मोन नालाय जिहेत थ' बेखायनो बर'फोरनि न'खराव साफ्रोमनिबो न'खरावहाय ओ माइ हानो बा माइ रोगानो बे आखाइ बा माइखौहाय फाफ्लियावनो बाननानै गोदोनि दिनाव लाबोनाय जायोमोन आरो इ गोजान गोजान दुब्लिबाबो बा खाथि दुब्लिबाबो मानसि फोर गावजों गाव बिदिनो हाजिरा खामला लालायनानै माइखौहाय बाननानै लाबोयोमोन आरो दुब्लिनिफ्रायनो बेदियावहाय बाव खा बेखौ जोंनिथिंजाय बाव होननानै बुङो बे माइ माइ रोगाग्राय ना नों या मिथिगौ जानो हागौ।
औ नंगौ जों
औ बे औ बेजोंहाय बाननानैहाय लाबोनाय खौ नुनो मोनो आरो आरो आथिखालावबो बेखौ। खौ बाहायो नाथाय बांसिनानो आथिखालाव जिहेथु मानसिफोरा बिगियानारि मुगाजों गोरोबफ्लेबाय जायनि जाहोनावहाय एसेबां खस्थ' खामानि खामानि मावनो दुबैलिया नालाय बे ओंखायनो मानसिफोराहाय ट्रेक्टरनि हेफाजाब लायो बेजों लोगोसेनो बायदि रोखोमैहाय माइखौ ओ लाबोनानै न'आव दोनफिनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव औ बिदिनो ओ दाथ' इरिक्सा बायदिबो ओंखारबाय बेफोरावबो खाथि खाथिनि दुब्लिफोरखौ बि बिदि लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ
दा नोंथाङा आरो माबाफोर सोंनो सोंथि दंबावो नामा नोंथां
अ जोंजों नोंथांनि ओनसोलाव दा माइनि अनगायै थ' गुबुन आबादबो जेरै मावनायखौ नुनो मोनगासिनो खथा बुंबायखा ओ बेबायदि बेनि अनगायैबो नोंथांनि ओनसोलाव नोंथांनि ओनसोलाव बा जेरै गायनाय फुनाय होम्लाथ' ज जोंनो जोंनि हारिमु जेरैबायदि मावनाय दांनाय गेजेरजोंबो नङा होमबा जेरै मावनाय दांनाय बुंबोला त जेने जेरै जों औवाजोंबो गोबां जेरै दाला सानद्रि हनाय बेबायदि जोंनि ओनसोलाव नुगासिनो दं बेबायदिनो दाला सान्द्रि खबाइ जेखाइ बेबायदिखो जेखाइ बुंब्लाथ' जों जेखाइखौ जों ना गुरनो थाखाय बाहायनाय जायो नङा नोंथां होमबा बेबाय बेबायदिनो जेखाइ खौ ना गुरनो थाखाय बाहायनाय जायोबा खबाइखौ ना लानो थाखाय बाहायनाय जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बा औवाजों खामानि मावनाय बा हेबनाय बेबायदिखौ हेबनानै बा बाजाराव फाननानै रां खामायनानै जि खुंनाय खौ जों नुनो मोनगासिनो बा बेबायदिनो थाइसे थाइनै बुथुमनानै बेबाय बिसोर न'खर सोलिगासिनो दं नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदि दंना गैया नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ थारैनो दङ नोंथां जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ खायसे खायसे बैसो जानाय बा आबै आबौमोनाहाय दासिमबो दाला सान्द्रि खबाइ जेखाइ बेबायदि हनानैहाय बा हेबनानैहाय गोबां ओ खामानि खामानियाव मदद होगासिनो दङ आरो बेफोरखौ फाननानैबोहाय रां आरजिनायाव गोबां नखरारि रांखावरियाव गोबां हेफाजाब होनायखौ दासिमबो नुनो मोनगासिनो दङ आरो
नोंथां जोंनिया समाबो जाना फैबाय
औ नोंथां दे औ